हेल'
हेल'
हेल'
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों दां आंनि रायलायनायखौ नोंथाङा मोजाङैनो खोनादोंबा
औ खोनादों नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहनाय थाबाय दिनैनि आयदायाव मा आयदा। लानो सानदों नोंथां?
अ दे' होमबा नोंथांनो आङो दायो औ नोंथांनाव आङो दायो कल हरनायनि गुबै जाहोनखौ आङो नोंथांनिसिम फोरमायनो सानबाय अ थ' होनोमबा नोंथां दायो आंनि कल हरनायनि गुबुबै जाहोन जादों जोंनाथ' दायो दैज्लां बोथोर थ' दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर होनोब्ला नोंथाङा माबायदि सानो आरो माने दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावो? बा मा मा मा खामानि मावनानै जोङो थायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना एबा बुजायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। आं दैज्लां बोथोरनि बागै नोंथांनिसिम आं सुंद'यै बिबुंथि होनो सानबाय दैज्लां बोथोर बुङोब्ला जोङो आबादनि मावो जोङो आबादखौ माबायदि मावो होनोब्ला ओ मेसें बो बोथोराव जि ओ आबाद जोङो मावनायखौ बेखौ हानानै जोङो माइखौहाय माइलि महरै दोननाय जायो बे माइलिखौ जोङो ओ सोमनानै दैयाव दोन्नाय जायो ओ आरो ओ माइलिखौ माबादि बानायो होनोब्ला जों हालिखौ मोजाङै एवना लाग्रोनांगौ खोथिया फोननो थाखाय बिनि उनाव हायो जोङो बे माइ सोमना दोननायखौ सानसे बा साननैनि उनाव बोखांनानै ओ खोथिया महरै फोनाय जायो जों बे खोथियाखौ ओ फैयो होनोब्ला दब्लायसे बा दब्लायनै बा दब्लायथाम बेखौ हाखौ लानानै फोनाय जायो। ओ बिनि उनावहाय जोङो माइखौ माबोरै गायो होनोब्ला माइ आबादखौ माबोरै माव मावो होनोब्ला ओ माइ आबादखौ जोङो ओ फासआव आथिखालनि मुग गायावथ' ट्रेक्टर बा बेफोरबायदि ओ सोम जिबायबा जाबाय ओ गोदोनि समावबाथाइ मोसौजों हालेवनानै गोबां सम उम थायोमोन बा गोबां समहालागि माइ गाय आबादखौ मावनाय जायोमोन। ओ मा माय माइखौ माबायदि गायो होनोब्ला माइखौहाय फास्तहायो हालिखौ मोजां एवना लाग्रोनांगौ एवनायनि उनावहायो ओ बिखौहाय ओ खोथिया फोनायखौ खोथियाखौ फुनानै ओ गाय गायनाय जायो आरो माइखौ जोङो मानि था खाय गायो होनोब्ला ओ जोंनि जानाय आदारखौ बोसोर से जानायनि आदारखौ बु थुमनो थाखाय जों माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथांङा एसे दै ज्लां बोथोरनि बागै बुंनो हागोन नामा?
औ थ' नोंथांङा ओ आंनाव बे सोंथिखौ सोंनाय बायदियैलाय आं नोंथांनिसिमबो एसे फोरमायनो सानबाय। ओ थ' जोङो होनोब्ला दैज्लां बो थोराव जोङो ओ आबाद मावनाय जायो होनोब्ला गोबाङानो जोंना माइ आबाद मावो ओ थ' होमब्ला नोंथांङा बुंनाय बायदियैनो ओ माइखौ जेरै मावो आंबो एसे बिनि सायाव बुंनो सानबाय। ओ थ' जों होनो माइखौ गायो फास्ताव गायो होनोब्ला गिबियावनो जोङो माइखौ नोंथांङा बुंनाय बायदियैनो ओ मेसें बोथोराव दोननाय जायो बेखौ जोङो दोननायखौ मा होनगोन सोमननानै दोन जायो आरो ओ उनाव जेब्ला मा होनो खोथियाखौ फोननो नागिरो अब्ला माइलि खौ जोङो सोमनांगौ जायो नायगि आवनो सोमनानै दोननांगौ जायो थ' बेखौ सोमखां सोमनानै दोननायखौ जों बो खांनानै ओ जिबा नों न'आव थानाय मा होनगोन दुब्लि बा फोथाराव जोङो बे खौ खोथियाखौ फोहैनो थाखाय हायाव गारना होनाय जायो आरोना हाल एवनानै दोननाय थ बेखौ जोङो खोथिया जे ब्ला जागोन ओ गायनाय सम जागोन अब्लाहाय जोङो बेखौ ओ फुनाय जायो आरो खोथियाखौ। थ' आरो माइ गायनाय होनोब्ला जोङो गिबियावनो दुब्लिखौ ओ हालेवनानै लायो एवनानै लायो एबा मै होयो ओ नोंथांङा बुंनाय बायदियैनो गोदोनि समावथ' जोंनिहाय ओ दा जेरै ओंखारदों बेयो ट्रेक्टर होननाय बेबायदि ओ सुबिदा गैयामोन ट्रेक्टर जों हालेवनाय। गोदोनि दिनावथ' जोंना मा होनगोन मोसौजोंसो हालेवनाय जायोमोन। ओ मै होनाय जायोमोन बेबायदिनो गोबां सम नांगौ जायोमोन आरोना गोदोनि सम समाव थ दानि समाव होनोब्ला जोंना ट्रेक्टर फैबाय ओ थ ट्रेक्टरजोंनो जोङो हालेवनो हायो थ बेयो जोंना सप्तासेनि गेजेरावनो जानाय जायो आरो ना हालेवनाय लानायफा ओ मै होनायफोरा ओ थ बिदिनो जोंङो हाल एव खांनानै जोङो। हाखौ दब्लायसे दब्लायसे बिदि खालामनांगौ जायो आरो ना आलि खोनां जायो बेवहाय ओ त बेवहाय जोङो दैबो दोननांगौ जायो मानोना माइ गायनायाव जोंना ओ ओ जाहाथे माइ थुनायाव मोजां जायो बेनि थाखाय जोंना हायाव दैयाबो गोनांथि जायो आरो ना। थ बेबायदिनो जोङो खोथियाखौ लाबोनानै जोङो दुब्लियाव बा फोथाराव जोङो माइखौ गायनाय जायो आरोना। बेबायदिनो गायखांनायनि उनावहाय जे जेब्लाहाय मा होनगोन माइआ जेब्ला हानो सम जायो बेयो जाहैबाय जों ना डिसेम्बर ओ डिसेम्बर समाव जोंना माइखौ हानाय सम जायो आरो ना। त जों बे समावहाय जे माइखौ मोनबाथाय हानानै लाबोनानै जोङो बेखौ ओ मा होनो माबानानै मै होना नैबेखौ बाख्रियाव दोनो आरो। बेबायदिनो जोंना माइ गायनायनि आं सुंद बिबुंथिखौ आं नोंथांनिसिम फोरमायबाय आरो। थ आरो गोजां बोथोर होनोब्ला जोंना मेसें बोथोरावबो जोंना गोबाङानो आबाद मावो। जेरै जों ओ मैगंनि आबाद मावो मैथा जा भिन्दि जा ओ आलुआनो जा बेफोरदिनो आरो मा होनगोन बिलाहि दङ लाइ आरो लाफा दङ। बेसर दङ बेफोरबादिनो जोङो गोबां मा होनगोन ओ मै गं गायो आरो ना ओ बेबायदियैनो जोङो मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोरावबो बेबाय बेफोरबायदि खामानि मावनानै बा आबाद मावनानै जोङो गोबां समखौ बारगहोयो आरो। ओ आरो जोङो मा होनगोन मेसें बोथोर होन होनोब ब्ला जोङो मेसें बोथोराव जों बेरायहैनोबो हायो ओ मेस सें बोथोराव जोङो मा होनगोन नआव थानानै जेनेबा अर साइनानै बा जोङो गोबां खोथा बाथ्रा सावरायो गोबाङानो मा होनगोन जमा जमा थालाय लायनानै अर सायलायलायनाय जायो खोथा बाथ्रा मा होनगोन सावरायलायो आइ आफा मोन जों थ बेबायदिनो गोजां बोथोरावबो जोङो। बिदिनो ज ज थालायो आरो ना ओ थ नोंथांनिसिम आङो मोनसे सोंथि सोंबावनो सा ओ थ होनब्ला जोङो मेसें मेसें बोथोर होनोब्ला जोङो माबायदि माबायदि आबाद मावनानै जानो हायोब्ला। माबायदि फैयो बेखौ बा माबायदि गायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओ गिबियावनो नोंथांनि कुइसन सोंनायखौ आं फिननाय होनो सानबाय ओ दैज्ला मेसें मेसें बोथोर बुङोब्ला ओ जों बायदि बायदि मो रोखोमनि मैगं गायो जेरै बिलाहि कबि। आरो बानलु बा आलु भिन्दि। जिंखा बहल गासै बायदि बायदि रोखोमनि मैगंखौ गायो आरो जों आं गिबियावनो बुंनो सानबाय बिलाहिखौ माबायदि गायआ बिलाहि खौ बुङोब्ला ओ बिदिनो सिखाना दोननाय बायदि मोनसे फुलि थायोबा मोनसे पेकेटनिफ्राय लाबनानै फुलि बानायनां आरो फुलिखौ माबादि बानायो होनोबा ओ जों फुलिखौ हालिएहो नांगौ हालि एवग्रोनायनि उनावहाय बे हालियाहायो मेसें बोथोरावथ' दैज्लां बो नङा मेसें बोथोरावथ' फारागा बेलेग जायो नालाय हालिखौ हेवग्रोनानै बेखौहाय माने गेब्ले जुदि दैज्लां बोथोराथ' हालिखौ मोनहोनांगौ बा मेसें बोथोरा हालिखौ माने हाखौ गेब्लेहोनांगौ आरो बा हा खौ गेब्ले मोजाङै गेब्ले होनोनानै उनावहायो जों बेगरखौ फोनानै बा ओ अवान मान्थ, अवान मान्थ बा से मासनि उनाव बा नै मासनि उनावहायो बे माबाखौ फुलि फुलि फुलि महरै जायो बे बिलाहिया फुलि महरै जायोबा जों थिखाना दोननाय बायदि ओ हाखौहाय एवग्लिना दोननाय हायावहायो जों बेखौ मै गं गायो बे मैगं गायखांनाय नि गायखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो जोथोन लानाया बुहुद गोनां गोनांथार। ओ जोथोनखौ माबायदि लायो होनोब्ला ओ बिलाहि बिलाहियाथ' बहुत रोखोमनि एम्फौ सोमजिनाय नाय जायो ओ बि सजियो ओ बिलाहिखौ जोङो। ओ हासार हासार होनानैथ' गायो आजिखालि हाफोरावथ' हासार गैयिनि जाहोनाव ओ मैगं थाइगं बा ओ आबादा बारा जानो नागिरा। बेनि थाखाय जोङो मोसौनि खिखौ हासार महरै बाहायनाय जायो। ओ आरो बायदि रोखोमनि हा सारबो होयो बायदि बायदि मानसिफोरा बा बायदि बायदि सुबुंफोरा। आरो आथिखालाव जोंनि आसामाव बांसिनानो आबाद मावनानै जायो आरो। गिबियावनो आं बुंनो सान्दों बिलाहिखौ फार्स्टआवहायो बे फुलिखौहाय गायग्रोनाय गायनायनि उनावहायो बा ओ अवान-अवान मान्थ बा से मास नै मासनि नै मास बा थाम मासनि उनावहाय बियो फिथाइ महरै सोमजियो। ओ से मास जायोब्ला बियो देरबोयो। देरबोनायनि उनावहायो। नै मास जाब जाबोबाथाय बियो फिसा फिसा फिथाइ बिदिनो सोमजियो। सोमजिनायनि उनाव थाम थाम मास बा ब्रै मासनि उनावहायो बियो फिथाइ महरै सोमजियो बे फिथाइखौ जोङो बिलाहि महरै बाहायनाय जायो बे फिथाइखौ जों- जानानै बहुत मोजां मोनो बा गोजोनो उम आरो बुंनाय बादि। कबिखौ माबायदि एखे थ्रा दोननाय आं आवगाय बुंलांनाय बायदि बिदिनो बाहायो नाथाय - कबियावहाय बांसिन दै नांगौ जायो। दै नङाबा बियो कबि महरै सोमजिनो हाया बे कबिया मोनसे बिलाइ- स्ताइ-स्तिलिसैसो जायो नालाय बहुत दै बिबांनि दै नां जायो माने कबिया आरो बुंनो थाङोब्ला बानलु बानलुखौ जोङो थिखांना दोननाय बायदि जेरै फुलि बानायो बिदिनो हालेवनायाव गायो बा माबायो। नाथाय बानलुआ माने खम बिबांनि दै नांगौ आरो जुदि दै माने दै जायोब्लाथाय बियो माने
औ औ थ' होमब्ला नोंथां आं नोंथां नो बुंनो सानबाय जोंना समाबो जाथ'लायबायमोन थ' नोंथां, नों थांनि मा होनगोन बे मैगं गायनाय बा जेरै आबाद मावो बेफोरखौ आं नोंथांनिफ्राय खोनानो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। बुजायना होनायनि थाखाय औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।